हेलौ औ औ नोंथांङाबो खो मोजां खोनाबाय ना?
औ खोनागासिनो दङ।
आबहावानि सोमोन्दै एसे सावरायनोसैलाय।
औ औ सावराय जागोन दे।
खोनादोंना? औ। आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय औ। औ आं बुंदों र'आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय जिउ। गोनां जिउ गैयि थासारिखौनो आबहावा होननानै बुजियो नङा होमबा। खोनादों ओं।
औ खोनागासिनो।
बे बायदियावहाय जोङो आबहावाखौ ओं आबहावाखौहाय जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो जेनेबा मिथिंगायारि आबहावा मानसि सोरजिनाय आबहावा आरो समाजारि आबहावा दा बे मोन थामाहाय। जोंनि आबहावा खौ माबायदि गोहोम खोलैदों नोंथाङा मिथिंगायारि आबहावाखौनो बुंग्रोदो एसे।
मिथिंगा सायाव गोहोम खोख्लैनाया मिथिंगाया बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो।
औ मोजांबो खालामो ओं होयो ओं।
जोङो जिब जुनार गासिबो थांनानै थानो हाया नङा होमबा ना।
औ औ बिसोरजों माने सोनारलायनाय बायदिसो जायो नालाय जोङो ओं।
फांजों गोथौ सोमोनदो दं आरो सोनार लायनाय बे मोनसे नङाबा मोनसेया थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो जोङो हागौ माइनि। जोंनि सोरगिदिं आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरोना दाखोर दाला जेरावनो।
औ ओं रैखाथि होनाय।
प्लास्टिक। बायदिसिना इफोरखौ सावनांगौ जेराव मेराव। जुमुदै बायदिसिना देहाखौ बा मिथिंगायारि आबहावाखौ साखोन सिख खोन लाखिनो थाखाय। बिनिखायनो जोङो जेसे हायो एसेनो दंफां लाइफां गायनांगौ। बेनो आरो आरो गारि मथर बायदिसिना सालायनायनिफ्रायबो जोंहा मिथिंगाया गोबां बिबांनि आबहावा गुबुंग्ले जायो जेनेब्ला गोबारै खारनाय गारि मथरफोरनिफ्राय दि उखुन्दै गयो ना बे बेफोराबो जोंनि देहायाव माने बेमार आजार जानायाव माबा खालामो आरो बिसोरो।
उम गोहोम खोलैयो आरो।
गोहोम खोख्लैयो। बेनिखायनो गारि मथर सालायनायफोरखौबो बाङाय सालायनायनिफ्राय एसे खम खालामोबा मोजां जायो आरोखि।
दायोथ' सुबुं अनजिमायाबो बारा जाबोबाय नाला लाय बेफोरखौ बाहायनायाबो बांसिन जाबोबाय दा बेबायदियावहाय जोङो बेखौहाय खम खालामनो होनब्लाबो माने बियो जाथावा बायदि नुहुरो आरो ने?
थावा नुहरो नुहुरनायाथ'।
जाथावा नुहुरो मानो होनब्ला मानसिया अबेनिफाय अबबा दाबसे जायगायाव थांनोबा जोङो माने समनि समखौ नायनानै जेनेबा थाब मोनहैनायखौ नागेरोना। उम
मिथिंगाया आबहावा मिथिंगायारि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोन बबे बबेनिफ्राय मिथिंगाया जेनेबा गुबुंले
उम दायोथ' मिथिंगायारि आबहावाया जोंनिया मानसिया बेबायदिनो ओ फुजिनाय दारिमिन गायसननाय ओ गारि मथरनि उखुन्दै गनाय बेफोरबायदिजों जेनेबा दारिमिनफोरावबो कलकार खानायावहाय दै मैला जानानै गलाङो आरो उखुन्दैबो गलाङो बेफोरबायदि जों मि मिथिंगायारि आबहावाया ओरैबायदि गाज्रि जायो माने जोङो हां मोजां लानो हाया जायो आरो ए ओं थासारिफ्रा बेफोरनिफ्रायनो बेमार आजार जार जयो ओम
आरो बेनि अनगायैबो
बेनि अनगायैबो मिथिंगायारि जाहोग्रा औ
फोन गारनाय जेन'बा जिब जुनार थैनाय बेफोरखौ जेराव मेराव फबालासिनो गारोना ओमफ्राय जुदि सेवोब्ला बेनि मोन मोनामनाय जोंनि गन्थ
मोनामनाया गाज्रि जायो बेनिखायनो ओ औ गाज्रि बिजानुफोरबो फैसिगोन बिनि ओंखायनो
आबहावा गुबुंले खालामो आरो बिसोरबो।
उम बिनिखायनो माने मानसिया गाव गावनो सांग्रां थानो नांगौ आरो ना।
उम गाव गावनो सांग्रां थानांगौ जिब जुनारफोर थैयोब्ला बा माबा मोनसे जायोब्ला थैनाय बेसादफोरखौथ' फब नांगौ जेनेबा
फबनांगौ औ।
आबहावाखौ रैखाथि होनोब्ला।
दालाफोरखौ मोजां गारनांगौ।
उम उम दाखोर दालाफोरनिफ्रायबो बिदिनो बिजानु सोमजियो ना थाम्फै बायदिसिना अरनाय।
ओंखायनो आरो बेमारफ्रा बिनिफ्राय सासेनि फ्राय सासेनावहाय बारस्लायलाङोबो नङा होमबा?
औ नंगौ।
उम
जोंनि गामि ओनसोलाव मिथिंगा यारि आबहावाया एसे साबसिन टाउन फ्राव बा नोगोर सोहोराव औ रुजुनायाव आरो टाउन टाउन नोगोरजों गामिजों रुजुनायाव माने नोगोरफ्राव गारि मथर खारनायनि बिबाङा
औ बांसिन आरो बिफां लाइफांफ्राबो खम उम।
बिनि थाखायनो आरो जोंनिथिं औ गामियाव बिफां लाइफां बारा। ओमफ्राय गारि मथर खारनाय माबायाबो बाराना? माबा खम खम जाहैबाय आरो
अ सं उम खम। आथिखालावहाय बिराद गारि मथरबो ओंखारबाय गोदान गोदाननो बिनिफ्राय दायो माबा बेै खारेनटजों खारग्रा ओंखारनायखौ बिराद मोजां मोनदों आङो। थाव बाहायालासिनो जेनेबा कारेन्टजों कारेन्टा बेयो थम जे होनो जों। फिरफिलिबो होनो अबेबा
बे माबा महिन्द्र कम्पानिनि
औ।
बे गोथाङा बे मोनसे ओम मोजां जादों आरो बे आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय एसे रैखा होनाय। बेबायदि बहनजोबनो हायोबाथ' मोजां जागौमोन।
औ गासिखौबो जुदि जोङो माबाजों कारेन्टजों खारहोनो हायोब्ला ना? चार्सफोरजों दाथ' ओरैजाय गाहायजों खारग्रायानो होन गोजौजों खारग्रायानो होन दैजों खारग्रायानो होन ना? गासिबो थाव बेबाय-बेबायदि खामग्रा बुस्थु नङाबानो जाया होननायसो जायो ने?
गोजौजों खारनायाथ' जेबो नंला र' बेयाव जोंनियाव बारा गोहोम खोख्लैलाना
औ ओं गोहोम खोलोयाबाबो औ।
औ। बे गाहायजों खारनायासो आरो।
दा बेबायदियावहाय जोङो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो गोबां बिफां लाइफांफोरखौहाय। गायनांगोन आरो ने औ। उम।
सानसेयावनो जेन'ब्ला। खमावबो फांब्रै फांबा। बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो। हायोब्लाथ' बांसिन गायनांगौ।
बांसिन गायनांगौ बेबायदिनो जोङो बिफांखौहाय दानफायोल' दानफायोल' गोदान गायफिननाय जायाना । बेफोरबायदियावहाय गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोन बाय आरो।
खाथिनिब्लाथ' जों बिफां लाइफां गायनांगौ आरो दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो। बिफां लाइफां दानफायनाय संरैखाथि खालामनांगौ।
दानि दिनावहाय आरो ओ हाग्रा थैनायनि मुलि एम्फौ फोथैग्रा जामुलि बेफोर ओंखारनायनि थाखायबो माने जोंनि मिथिंगायारि आबहावा जेरै हाय मिथिंगायारि सम्पदफोर हाफोरखौबो गेब्रें होयो दैफोरखौ खौबो गेब्रें होयो ना?
ओम ओम।
ओम बारहावा खौथ' गेब्रें होखायोआनोसै।
बे हाग्रा थैनायनि मुलियाबो गाज्रि ना?
गाज्रि औ।
जेनेबा सारबाय आरो सारनानै बे बेथ' माबासोना केमिकेल सिस्टेम म जोंनि देहायाव नांङोब्ला ओ माननाय हालौवनाय बायदिसिना जायो‌। बेबो मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो जोंनि आबहावाखौ।
ओम
दा बेफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जोङो एसे गोजानाव थानांगौ आरो। अरगेनिक जुदि जोङो बाहायो। ब्ला ना
चम उम नंगौ।
रासायनारि हासार बाहायालासिनो
औ
उम बेयाव जोंहा गाव गावनो मुलाम्फा जागोन आर रो
औ
दा बे एम्फौ फोथैग्रा मुलि हाग्रा थैनायनि मुलि बेफोरबायदि सारनायनि बाहायनायनि थाखायबो जोंनियाहाय जेरै आबादारिनि लोगो होननानै जोङो खानस्रिखौ बुंनाय जायोना। बेफोरबायदियाबो थैलांनो हमबाय आरोना।
औ औ
औ हाखौ हासार खालामग्रा जिबिफोराबो आरो ओं
नोंनि हासार गाज्रि हासार सारनायनि थाखायनो
औ गाज्रि जालांबाय आबादफोरा मोजां जाला माने रासायनिक मुवा बाहायाबानो जाला होननाय बायदि जाहैबाय आरो बांसिननो
गोदोनि दिनावथ' हासार साराब्लाबो आबादफ्रा जायोमोन। नो जों खोनानायाव आरो उम दानि दिनावनि हासार साराबानो जाला आरो आबादा
जाला
आरो हासार साराबा जाला ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा गोबां बिबाननि खहा जाहैनोसै आरो। जोंथ' मिथिला नालाय दा मेगं मैगं थाइगं फोबाबो बेयाव हासार होबाय।
बे हासारनि मैगंखौ जों जाबाय। ओमफ्राय जोंनि देहायाव दिनो
जोंनि देहायावबो गोहोम खोलैयो गाज्रि गोहोम खोलैयो।
बे मोनसे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माबा नङा होनबा नंगौना
माने जों गावनि थाखायनो गाज्रि खालामना लागासिनो आरो नङा होन
औ औ बिथिसेयावबो
होमबा जासिगोन ने सावरायनाया औ दे